हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे।
अ आबादारि मावनाय दांनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजागोन दे नोंथां बुंलाय
अ दाथ' जोंनाव बांसिनानो आबाद मावनानै जायो नालाय बेखायनो आबादाथ' जोंना ओ बुंबा माइ मैगं थाइगं एबा फाथो बायदि बायदि फसलनि ओम बेनिखायनो मानसिनि देहानो जौगाहोनो आरो बोलो जगायनो थाखाय मानसिनो थि खामानि थि जखानि जाग्रा आदार नांगौ बेबादिनो बिफां लाइफांफोरनोबो जौनो देरनो थाखाय गुबुन गुबुन मुवानि गोनां जायो। बेनि मादाव बिदुं बार हा हासार दैफोरजों लोगोसे नाइट्रजेन फसफरास आरो पटास बेफोर बायदि मुवाखौ नांगौ जायो।
औ।
उम। मुवाफोरखौ मोनसे थि ज'खायाव बाहायब्लासो फसला देरो नङा होनबा? बेनिखायनो ओ फसलनिफ्राय मोजां फिथाइ मोनोब्ला गिबियाव हाखौ आनजाद खालामना लानांगौ। बेनि उनाव बबे हासारखौ बेसेबां जखायाव बाहायनांगौ बेखौ थि खालामनाया गाहाम आरोना
औ औ।
बेनिखायनो हायाव औ नांगौ बायदियै हासार एबा रासायनारि हासार होनांगौ जायो जाहाथे माइ, सबाय, गेहु जायखिजाया आबाद मावोब्ला आबादा जाहाथे मोजाङै जायो। ओ माइ, सबाय, गेहु, मैगं थाइगं आरि फसलनि थाखाय हानि सा बाहागोनिफ्राय जिबा सेन्टिमिटाराव ओ गोथौयै हानि नमुना लानांगौ। साहा, कफि बागान फसल एबा गुबुन हा सिङाव रोदा हरग्रा फसलनि थाखाय दाबसे जायगानिनो हानिसा बाहागोनिफ्राय नैजिनै सेन्टिमिटार आरो ब्रैजिब्रै सेन्टिमिटार गोथौयै मोननै हानि नमुना लानांगौ। बेनिफ्रायथ' जोंना मैगंफोरा बोथोर लाना बोथोर जायो नालाय।
औ औ।
मैगं थाइगंनि आबादा जोंनि आसामाव गोबां जायो। मानोना आसामाव अखानि बिबाङा आबाद एबा मैगं थाइगंनि थाखायसो थोजासे नङा होनबा।
औ।
दैज्लां बोथोराव मोननाय ओ आबादफोरा जाबाय जोंना थाइबें, जिंखा, मैथा, मैथा सिख्ला, खांख्रिखला, फथल, निलाजि, केरेला बायदिफोरखौनो
औ नोंथांलाहाबो मावो नामा?
औ मावो नोंथां।
औ।
बिनि उनाव मेसें बोथोरावथ' जोंहा गोबां आबाद मावनो हायो। जेरैबायदि कफि, मुला, आलु, सामब्राम, लाफा, लाइ, दुन्दिया बिन, गाजर बायदिखौ गायनो हायो नङा होनबा।
औ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जोंनि बोसोराव खेबसे मोननाय आबादफोर दं बे रोखोमनि आबादा फिथाइ सामथाइफोरनि जायो जेरै नारें खमला, थाइजौ, खान्थाल लेसु, जाम्बु, जलफाय, खामरेंगा, तरमुस, लिसु, नासपथि, आपेल बायदि बायदि जों मावनो हायो। आबाद मावनायाव गोनां जानाय माखासे आइजेंफोरबो नांगौ जायो।
औ।
जेरैबायदि ओ ट्रेक्टर पावार टिलार मोसौ एबा मैसो हाल नांगौ आरो बेदा, मै, हासिनि, खदाल, सुकेन, बावखा दै सारग्रा मेसिन, बायदि रोखोमनि आइज जों नांगौ जायो आरो। बेफोरखौ नङाब्ला आबादखौबो मावनो हाया।
औ।
नोंथांमोनहा आबाद मावोना।
औ मावो नोंथां जोंहाबो मावनाय जायो बिफोरखौनो
नोंसोरनि ओनसोलफोराव माबायदि मैगंफोरखौ गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
जोंनि ओनसोलफोरावबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिफोर मैगं थाइगंखौनो गायो जेरै दा दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव थाइबें जिंखा मैथा मैथा सिख्ला बा खांख्रिखला पथल ओ केरेला बेफोरखौनो ओ-बांसिन उफ्रिया खेथि बायदि गायनाय जायो आरो ओमफ्राय दा दैज्लां नालाय उम जाय जाय हा हा एसे एनै दङ बिसोरो माइबो गायदों
औ
माइयानो ओ-माइनिफायनो जों माइरं मोनो आरो माइरंखौनो जों जायो नालाय ओंखाम महरै संनानै ओंखा मानो जोंनि गाहाय आदार नालाय बेनिखायनो जोंनि आसामाव बांसिन माइ आब आबादखौ मावनाय जायो आरो
औ
आरो मेसें बोथोरफोराव ओ मुला आलु सामब्राम ओ लाइ लाफा दुन्दिया बिन बा गाजर फोरबायदि बेफोरखौ बांसिन मावनाय जायो आरो खाथि खाला फोराव गाजर मुलाफोरखौ एसे दैमा दङ नालाय जोंनिया फाग्ला दैमा नालाय बेफोरनि एसे ओ खाथि खालानि मानसिफोरखौ ओ जोंनि गामि खाथिनि खाथियाव बांसिन मावनाय नुनो मोनो आरो दा ओ आरो बोथोराव खेबसे मोननाय मैगं थाइगंखौबो मोनो दा जेरै नारेंकमला थाइजौ खान्थाल ओ लेसु जाम बा जलपाय कामरेंगा तरमुस नासपति बेफोरखौ बांसिन मोननाय जायो आरो
औ-औ
थाइजौ खान्थालाथ ओ जोंनि स गंफ्रोम ओ बयनिबो नखराव नो दोङो नालाय
औ
ओ बिनिफ्राय आबाद आबादखौ मावनायाव जोंनो ओ गोनां जानाया टेक्टर दानि जुगावथ ओ गोदोनि बायदि मोसौजों हाल एवनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जाल्ला नालाय
औ
एसे गोमालांनाय नुबाय आरो मोसौजों एवनानै गायनायफोरखौ गायनाय फुनायानो जा बा बिदिनो बायदिसिना आबाद मावनायावनो जा टेक्टरखौ बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
ओ नांगोलजों एवनानै गायोबा जोंनो उम मैसो हाल नांगोल बा बेदा मै ओ हासिनि खदाल सुखेन ओ बावखा दै सारग्रा मेचिन बिदिफोरखौ ओ बाहायनाय जायोमोन आरो
औ
आरो अखा हानाया माबेबा समाव बा बोथोराव एसे खम जायोबा जोङो गोरान हाफोराव नांगौ जानाय मैगं थाइगंफोराव जोङो दै सारग्रा मेचिनखौ बाहायनाय जायो आरो दासिमबो दानियाथ टेक्टर नालाय टेक्टराव ओ बेफोर नांगोल आजजों एवनायफोरखौ गोबां नांला बिदिनो दैफोर एसे हाफोरा हास्राव साइस बा गोरानबा जोङो ओ दै सारग्रा मेचिनखौ बाहायो ओ आरो टेक्टरजोंथ ओ थाव ओ पेट्रलफोरखौसो सोनाय जायो नालाय बेफोरखौ ओ गोबां नांला आरो बेफोर आइजें आइलाफोरखौ बिदिनो मावनाय जायो आरो नोंथां ओ जोंहानावबो दा जेरै ओ थाइबें ओ बिदिनो लेस्रा बा खांख्रिखला बेफोरखौ जोंहाबो मावदों आरो माइखौ बो गायदों गायनाया माइखौ गायखांबाय दा बेफोरनोसै आरो नोंथां। बेफोरखौनो मावनानै जानाय। जायो जोंनि आसामाव बांसिन।
दे बिदिब्ला। सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय।
दे।